औ खोनादों औ खोनादों।
औ औ खोनादों खोनादों दायो नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनो दंथयो नै।
औ अब्ला नोंथांजों जोङो मानि ओ माखासे बाथ्रानि सायाव सावरायलायनो हागोन ना? माखासे मोनसे जायखिजाया टपिक लानानै औ। उम। अब्ला जोङो ओ जोंनि जोंथ' मानि दारिमिनफोरनि सायाव एसे सिगाङाव बो जों सावरायदोंमोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
दा जोंथ' दाारिमिननि सायावनो गोबां सावरायनांगौ बाथ्रा दङ दा बेफोरनि सायावनो जोङो सावरायजोबनो हायाखै। दा जोङो बे दारिमिननि सायावनो सोनारनानै माखासे गुबुन रोखोमनि दारिमिन सायाव सावरायनो हागोन नामा।
औ हायो आं।
औ दा अब्ला जोङो मा होनो ओ जोंथ'
औ।
ओ दारि-दारिमिननि महरखौ नायनानै जे जों बाहागो रानदोंमोन बिनि सायावथ जों सावरायलांखांबाय नङा होनबा उम दा जोङो होनबा ओ आबादनि सायाव सोनारनानै जेनाखि दारिमिनफोरनि बाहागो खालामनाय बेफोरनि सायाव सोनारनानै जोङो रायलायनो एसे सावरायज्लायजासै। सै नामा
आबादनि सायाव
औ।
जोंना आबादनि सायावथ' बेबायदि माबा बाहागो राननायखौ जों बांद्राय मोननो नागिरा। आबादनि सायावहाय।
बाहागो रान्नायथ' गैया जेनेबा आबादनि सायाव सोननानै' जोङो जेनेबा माखासे दारिमिनफोर गायसनजानाय नुयोथ'। नङा होमबा दा बे आबादनि सायाव सोननानै गायसनजानाय दारिमिनफोरनि सायावहाय माबादिया आबादनि सायाव सोनारनानै दारिमिन ओ आबादनि स सायाव सोनारनानै गायसनजानाय दारिमिन जायो जेनेबा बेबायदिया मा रोखोमनि जायो बेफोरनि सायावथ जोंनो सावरायो। हागोन ना?
जेरै साहा आबादफोरनिफ्राय ओ साहा बिलाइ बेफोरबायदि दा।
औ औ बेबायदि जेनेबा
जागोन दे।
औ। दा होमबा नोंथाङानो बुंदो नामा बे आबाद बिथायारि जेनेबा आबादनि सायाव सोनायनानै दायथ' जानाय। जेथनाखि दारिमिन। बे दारिमिनफोरा माबादि आरो मारै-मारै जायो बिथियोबा नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होदो।
जेनेबा जोङो बेखौहाय ओरैबायदि सावरायजायो। जेनेबा जोंना माबायदि गोथां मुवा नांगौ दारिमिनफोराव बै गोथां मुवा बायदि नायनानै। जोंना दारि दारिमिनफोरखौहाय आरोबाव बाहागो राननो हायो आरो। बेबायदिबो सावरायजायो जोङो। बिनि सिङाव दङ जेनेया बा जोंना। ओ नोंथाङा दानि बुंनाय आबाद बिथा आबादनि सायाव बिथा खालामनानै गायसननाय दारिमिन आर रो खनि सम्पदनि सायावहाय बिथा खालामनानै गायसननाय दारिमिन। आरो बेबायदिनो रासायनिक मुवानि सायाव अरनारि सम्पद माने मिथिंगायारि सम्फद। थिङाव आरो जिउ गनां। ओ जिउ गोनांफोरनि बिथायाव सोनारनानै गायस नाय दारिमिन बेबायदि जोङो सावरायनो हायो आरोना।
दे होमबा नोंथाङा बे आबाद बिथा। थायारि दारिमिन बा आबादनि सायाव सोनारनानै जाखांनाय दारिमिनफोरा माब्रै माब्रै जायो मा। मारै-मारै बेफोरनि सायावहाय एसे खोन्थानानै होदो।
जोंनिया जेनेबा बेयावहाय ओ आबाद। मावनानै बै आबाद हारिनि फसल बा मुवानि सायाव सोनारनानै गायसननाय।
बे दारिमिनखौनो जोंना आबाद बिथथायारि दारिमिन होननानै बुंनो हायो आ रोना। जायखौहाय जोङो जेनेबा बे आबादनि सायाव सोनारनानै गायसननाय जायो। बेफोरबायदिखौनो आरो। मा होनदों सरासनस्रायै बेखौहाय मा होनो ओ बाहायनायनि थाखाय जेनेबा सो साबजाथाव खालामनो बा बे। खौहाय दोनथुमनायनि थांखियै माखासे। बेवहाय एम्फौ एनलाफोरबो जायोना जोंना आबादफोरखौहाय।
औ बेवहाय गोबां माने एम्फौ एनला जायो आरो हारसिं सेवलाङो जेनेबा एम्फौ एनला जा बानो हारसिं सेवलांनो नङा होमबा आबादफोरा।
उम।
बिनि थाखायनो जेनेबा माखासे।
ओ बेखौहाय दोनथुमनायनि राहा खालामनानै दोनो आरो ना जेनेबा जेरै-। हाय माइनि खल गमनि। खल सिनि बेबायदिनो साहा लोंनायनायनि दारिमिन। बेबायदिनो गोबां दारिमिनफोर दङ थावनि दारिमिन मस्लानि दारिमिन। बेफोरबायदि बेयावहाय। मा होनदों माखासे फसलनि दि हुनथाया अबेबा बोसोराव खम जायो अबेबा बोसो राव बारा जायो नङा होमबा।
दा बेबायदियावहाय जोंना मालाबा समावहाय खम जायोब्ला बै सिगांनि थिनानै दोननाय। जा आबाद बेनिखायनो जोङो बाहायनो हायो बेबायदि जायो आरोना। उम बेफोरनि सायाव सोनारना नायनो बे आफाद आबाद बिथथायारि दारिमिना जा खांदों होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो। औ दा जेनेबा नोंथाङा बुंदो खनियारि सम्पद। बे खनियारि सम्पद बिथारि दारिमिननि बागै।
ओम। जेनेबा नोंथाङाथ जेनेबा आबादनि सायाव बुंलांबाय नङा होमबा?
ओम।
बियो आबादनिया जाहैबाय माने जायखिजाया ओ आबादफोरनि फिथायावनो बिथा खालामनानै जायो आरो नङा होमबा ओम जेनेबा माइ जेने बा जायखिजाया आरो मानसि मोनसे आबादनिफ्राय आइबाद निफ्राय दिहुनजानाय जायखिजाया मुवा बेसाद नङा होमबा बेखौ दारिमिनावहाय सोनानै जुदि दिरुनोबानो बेनो माने आबादनि सायाव सोनारानै गायसनजानाय दारिमिन आरो नङा होमबा। अ थारैनो। मोजां मोनबाय ओ दा मा होनदोंमोन नोंथाङा मानि खनि सम्पदनि सायाव सोनारनानै गायसनजानाय दारिमिन ना ओ दा जेनेबा खनि सम्पद होननानै बुङोब्लाथ जोंहा बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथाङाबो मिथियो ओ जोंहा मोननो थाङै बेसाद होननानै बुंनांगोन नङा होनबा जों कनि सम्पदखौ जायखौ जोङो गोथां मुवाबो होननानै बुङो दा। दा बे खनि समफोरखौथ जोङो ओरैनो मानसिया सरासनस्रायैसो जोङो दिहुननो हाया नङा होमबा।
औ।
ओ जेनेबा जोंथ आबादफोरखौ ओ जेरैै जेरै जेनेबा मानसिया मावनायनि गेजेरजों जोङो दिहुननो हाबाय नङा होमबा दा जोंथ खनि सम म्पदफोरखौथ जोङो बेबायदि मावनानैबो दिहुननो हाया जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायसो मोनखायो नङा होमबा। दा जोङो बे मिथिंगायावहाय जे जायगायावहाय बे बुस्थुखौ बा खनि सम्पदखौ मोनगोन बै जायगायावल जोङो जेनेबा खनि सम्पद मिथायारि दारिमिनफोरखौ जोङो गायसनजागोन नङा होमबा? आरो बिनि अनगायै जेनेबा जायगायावल नङा जेनेबा आजिखालि आथिखाल मुगायाव रोगाथायाइ राहानि गेजेरजों बै खनि सम्पद सम्पदा जे जायगायावहाय मोनो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गोजान जायगायावबो लानानै थांनानै माने गायस सन हैयो नाथाय माने बैफोरबादि खालामोब्ला मानि रोगाथाइ राहायाव माने खनि सम्पदखौ खौ रोगानायावहाय माने खरसाया गोबां बि
खरसा गोबां जायो औ।
खरसाया गोबां बिबांनि जानायनि थाखाय मानि खोब खम जायो आरो मानि बेबायदि सम्फद मोननायनि गोजान जायगायाव गायसन जानाय दारिमिनफोरआ मानि बांसिनानो बै जाय जायगायावहाय खनि सम्पदखौ मोनो बै जायगायावनो खाथियावनो बांसिनै गायसनजायो आरो बैबायदि दारिमिनफोरा दा अब्लाबो माने
नंगौ थारैनो औ।
आथिखाल मुगायाव माने एसे गोजान गोजानावबो माने रोगाथाइ राहाजों लांनानै लामा फोरा जौगाबोबाय नालाय हान्था मेलाफोरा दा बेफोरबायाददि हान्था मेला जौगानायखायनो माने गोजान गोजान जायगायावबो खालामहैनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ दा हान्था मेला बिथिङावहाय जोंहा जौगाबोबाय नङा होमबा।
ओम। दा जेनेबा खनि सम्पदाहाय बिदि खनि सम्पद बिथायायामोन ना माने बै खनि समदफोरनि सायावनो सोनारनानैहाय माने गायसनजानाय आरो मिथिबाय दा नोंथां? दा बिसोर जेनेबा ओरै माने स-स-सोरफोरा लहा जायखौ जों लहा होननानै बुङो एलुमिनियामफोर थिखा बेफोरबायदि आरो सोर थिखा एलुमिनियाम थामा आरो बै जोंहा जे पेट्रलियामफोर दङ नंआ होमबा जायखौ थाव बैफोरबादि माने खनियारि सम्पद बेफोरनि सायाव सोनारनानै दिहुनजानाय दारिमिनखौनो माने बा बैफोरबायदि लहा दिहुनग्रा बा थामा दिहुनग्रा एलुमिनियाम दिहुनग्रा पेट्रलियाम दिहुनग्रा बेफोरबायदि आरो खैला खैलानि बाथ्रा थाबाय बेफोर खैलाखौ थ' जोङो सावनायावसो बाहायबाय नङा होमबा दा बेफोरबादि बुस्थुफोर दिहुनग्रा मानि दारिमिनफोरखौनो मानि जोङो मा खालामो माने सोदाङो आरो बिसोरो माने खनियारि सम्पद बिथाया दारिमिन होनना बुङो माने पेट्रलियामफ्राथ' जोङो हायाव मोनो नङा होनबा माने लहा बानाय थाखाय हाखौबो गोथां मुवाखौ जों हानिफ्राय खालामनानै बेखौहाय माने सोदाङो आरो जाय जायगायाव हाय बानायनाय जायो फेदेरनानै पेट्रलियामफोरखौ गेसफोरखौ दिहुनन्नाय जायो बेफोरबायदि दारिमिनखौनो माने खनियारि सम्पदारि बिथा दारिमिन होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो दा नोंथाङा आरो बिनि सायावनो ओ जेनेबा जोंहा दारिमिनफोरनि बाहागोफोरा दंबावो नालाय हाग्रानि जेनेबा जेनाखि सम्फद हाग्रानि सम्पदफोरनि सायावबो सोनानै जोङो माखासे दारिमिनफोरा गायसन जायो नङा होमबा जेनेबा बै हाग्रानि सम्पदफोरनि सायाव सोनारनानै माबादि दारिमिनफोरा गायसनजायो मारै मारै जायो बेफोरनि सायावहाय नोंथाङा एसे मिथियोब्ला खोन्थाना होदो।
जेनेबा जोंनियाहाय हाग्रा माने मिथिंगारि होननानैनो बुंनांसिगोन बेखौ मिथिंगायावहाय एबा हाग्रा एरियायावहाय बा हाग्रा जायगायावहाय जोङो माबायदियै सम्पद मोनो बै हाग्रानि मोननाय माखासे सम्पद फोरनिफ्रायबो जोंना बायदि रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोर दिहुननो हायो बे मुवा मुवा बेसादफोरखौहाय जोंना जेनेबा बै हाग्रानि मुवाफोरनि ओ हाग्रायाव मोननाय मिथिंगानि सा सम्पदफोरनि सायावहाय सोनारनानै गायसननाय दारिमिन होननानै बुंनांगोन बेखौ। हाग्रायारि सम्पद बिथारि दारिमनखौहाय बेबायदिनो हाग्रायावहाय जोंना मा मा मुवा मोनो बेफोरनि सायाव सोनारनानैनो जोंना बे हाग्रानि सम्फद बिथा दारिमिनखौ गायसननाय जायो आरो। जेरैहाय जोङो मिथिंगायावहाय बा हाग्रा बारियावहाय दंफां मोनो। नङा होमबा बेबायदिनो बिफां लाइफां मोनो। बै दंफांनिफ्राय दंफांनि दारिमिन आरो फ्लाइउद फोर बानायनो हायो जोंना आरो लेखा दारिमिनफोर बानायनो हायो जेरैहाय लेखा बिलाइफोरखौ औवानिफ्राय जोङो दिरुननो नङा होमबा? औवानि अनगायैबो माखासे बिफां फोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दङ ओरैजाय। लाइफां बिफां लाइफां बेफोरबायदि
नङा होमबा दा बैफोर। हख्रायाव मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो माने जोंनियाहाय बेबायदि दारिमिन फसं जानो हागौ आरो
उम औ खोनादों खोनादों
दा बेफोरनो आरो दंफांनि दारिमिन फ्लाइवद दारिमिन लेखा बिलाइनि दारिमिन आरो मुलिनि दारिमिन बेफोरबायदियानो जागोन जायो आरो गोग्लैयो होननानै बुंजायो आरो आरो बेफोरबाय बेफोरनि अनगायैबो आं मिथियैबो आरो अ
औ औ जोङो एसे बेखिनियावनो फोजोबजाथ'सिगोन नामा जों टाइमबो जाबाय औ जेनबा जोङो समाव आरो बेयावनो' दंबावोम रायलायनो गोनां ओमबाबो जोङो बे
औ औ औ जागोन दे नोंथां उम
दे दोन्थ'नोसै अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम